हेल'
अ खोनाबाय नोंथां। नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनाव आन्दोआव माबाफोर दं मोन नामा औ।
नोंथां आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो
गाननायसोन हायो नोंथां। दा बे मिथिंगा खोनानानै थानायनि समाव बा थानाय थानायाव जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बिदिनो मा मा मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयो
ख खालामनाय जादों सावरायनो हागोन
औ नोंथाङा सावरायनो हागोन औ नोंथाङा सावरायनो हागोन।
अ दे बिदिब्ला नोंथां।
अ नोंथां। गुबैयै जोंनि बर'फोरा मोनसे मा होनो हाग्रा ओनसोलाव थानाय मोनसे हारि आरो नोंथां जोंनि सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रा गेजेराव थानसो मोजां मोनो जेरै बर' हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा सिफायनानै हाग्रा गेजेर गेजेर थाग्रा मोनसे हारि आरो नोंथाङ बे जोंनि बर'फोरा डक्टर अजा डक्टरफोरखौ बारा फोथाया बिसोरो मा जोंनि बर'फोरा ओ गावनो मोन नागिरनानै मोनाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां मुलिफोरखौ बाहायो आरो नोंथां जेरै उदै सायोब्ला मा होनो सिफि बेन्दोंनफोरखौ जोंनो उदै फाहामो बिदिनो गोबां दोङो मुलिफोर थिग बेबायदि आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंनि बर'फोरा हाग्रा बंग्रा निफ्राय लाबोनानै जानाय मैफोरनि सोमोन्दै सावरायनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां। बेफोर जाबाय जोंनि हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मा होनो ओ सिफि बेनदों सिफि बेनावा माख खामानियाव होयो आरो बियो मा बेनि सोमोन्दैं फोरमायनो सानदों आरो दा बे खिफि बेनदेंखौ गुबैयै जोंनि हाग्रा ओनसोल ओनसोल एबा माहारियारि हाग्रामा जेरै मानास बेनिफ्राय बेखनोङो रायमना बाय सिखना जोहोलाव पार्क बेफोरबायदि हाग्रायाव बेफोर खिफि बेन्जनखौ गोबां मोनो नोंथां। बेफोर खिथिबिदोंखौ जोंनि बर'फ्रा लाना फैनानै ह खथिंना लाना फैनानै एबा नायागिरना लाना फैनानै हाथाय बाजाराव गोबां फाननायखौ जों नुनो मोनो मैगं आव गोबां भिटामिनफोरबो दोङो जेरै जोङो बेजों लोगोसे भिटामिननि अनगायैबो बियो खिङा म मुलियारि लाइफां मोनसे बे बिनोखौ जायोब्ला उदैनि सानाय गाज्रि उदैयाव थानाय बेराम आजारफोरा हा मोनो नोंथां बेनिखायनो बे बिनोखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा लाना फैनानै आलुजों एवना जायो सोरबा ओरैनो गोजा एवनाबो जायो नोंथां बेयो जोबोद गोथाव आरो नोंथां खिफिया बे बिफाङा गोथाङाव खिफि खिफि मोनोदोमो आरो बेखायनो बेखौ सिफि बेन्दों होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा बेबायाददिनो दबावो जोंनाव हो मा होनो आरो दंबावो जेरै मा होनो खेरा दाफिनि खेरा दाफिनिखौ बेबायदिनो जायो आरो नोंथां साबसिनो लानानै फैनानै बेबो मोनसे जोंनि मा होनो बर'फोरा फोथायो आरो बे मोनसे आयुरवेदिक मोनसे लाइफां आरो' बेफोरखौबो लाना फैनानै जायो बेबायदिनो हाग्रा लाना फैनानै ज फैनाय मैगं जेरै लाफा सायख' लाफा सायख'खौबो जोङो लाना फैनानै जायो बे लाफा सायख' बे जाबाय एसे खैरोम दैरोम माने गोखै दोङो आरो बेखौ मैथा बायदिबो मोनजायो आरो नोंथां बेखौ लाना फैनानै खाना लाना फैना हाजोनिफ्राय एबा हाग्रामानिफ्राय बेखौ नाजों संनानै एबा नाजों रुदुमनानै जाबा जोबोद गोथाव जायो नोंथां खोरोम दैैरोम जायो आरो नोंथां बेयो
बेबायदिनो दंबावो जोंनाव ओ गोबां ओ जेरै- जोङो ओ मानिमुग एबा मुवानि मुग बेखौ मा होनो ओ मुवानि मुखौ होनना बुङो आरो नोंथां बे मुवानि मुङानो जाबाय निम निम होननानै बुङो बे निमाबो जोंनाव मोनसे हाग्रायाव मोननाय मोनसे लइ बिफां हारिनि आरो गोजौ बेनि बिलाइआ जोबोद गोखा बेनि बेलाया गोबां खामानियाव हाबायाव खामानि होयो जेरै- उम मोदोमनि माननायफोरावबो बेनि बिलाइखौ देनानै ओ एबा रुदुमनानै दुगैयोब्ला मोदोम मानाया हामोानै फोथायनाय दोङो आरो बे ओ मा होनो ओ बे बिलाइनि रोसि लोङोब्ला ओ सोलेराव जानाय सुगार एबा डाइबेटिस बेरामाबो हामो होनाय खोनादों आरो नोंथां आरो फोथायनाय दङ आरो नोंथां बेबायदिनो ओ बे बे ओ निम बिलायखौ जोंनि सुबुंफोरा ओंख्रिबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै निमलाइ गोथांखौ नाजों रुदुमना जायो आरो मा निमखौ बिलाइखौ गोरान खालाम दोननानै बेखौ नाजों रुदुना जायो ना गोरान बा ना गोथांफोरजों रुदुना जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो बेबायदिनो जानाय नुदों आरो नोंथां आरो निम बिफाङा मा ओ होनो जोंनि सुबुंनि थायथा बिगुरनि बेराम बे बिगुरनि बेरामाव ओ बानजायनाय मोनसे दंफां आरो एबा बिलाइ बेनि बिलाइखौ फोराननानै ओ साराय गुदुुंआव एवनानै मोदोमाव थाव ओ इ नालेंखर थावजों नालेंखरनि थावजों मा होनो गलनानै मोदोमाव एबा गाराय जानायाव एबा बिगुरनि बेराम जानायाव लायोब्ला बियो हामो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां लाइफांफोर दङ एबा बर' सुबुंफोरा गोबां लाइफां फोरखौ हाग्रायाव नायागिरनानै जायो आरो खायफा खायफा मुलियारि हिसाबै बायनाय जायो बायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो माबा फोरमायबावनो नामा? औ नोंथां बिदिनो नोंथां आंनो फोरामायना होनाय
औ दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो गामि ओनसोलाव जिउ खुंबोनाय नङा होमबा दा बर' हारि बा माहारियाहाय जोंहा गामि ओनसोल बा गामियाव गोदोनिफ्रायनो जिउ खुंबोनाय दा बे हिसाबै जोङो ओ बे ओ हाग्रायावनो मोननाय बा न'आवनो मोननाय माखासे जोङो गोबां मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायोमोन आरो ना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बै समाव बांसिन बिदिनो लोमजा साजा जाबाय बायोब्ला जोङो माने डक्टरनाव थांनाया जोबोद खममोन आरोना नोंथां दा जोंहा न'आवनो बिदिनो माखासे मुलि हारिनि लाइफांखौ बिदिनो जानानै बा फुननानै जोङो गावनि देहायाव जानाय माखासे जाब्रबथाय बा लोमजानायफोरखौ जोङो बिजोंनो फाहामथाय लायोमोन आरोोना नोंथां दा बेफोरनि गेजेराव जोंहा माखासे बिदिनो न'आवनो मोननाय आरो माखासे हाग्रानि मफ्राय मोननाय गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि लाइफां दङ' आरो ना दा बेफोरखौ आं नोंथांजों सावरायलांनोसै फारि फारि दा गिबियाव जोङो बयनिबो न'आवनो थायो बेयो बे जाहैबाय जोंहा थुलुसि नङा ओमबा ओ बे थुलुसि बे थुलुसि बिलाय खौबो जोङो गोबां खामानियाव मानि ओ बाहायबोयो आरोना नोंथां बेखौ जोङो मुलि हिसाबै जोङो गोबां खामानियाव बाहायबोयो गिबियावहाय जोङो बेखौहाय लोमजायोब्ला बा लोमजायोब्ला नङा नोंथां गगा मोनोब्ला जोंहा गगा मोनोब्ला एबा गुजुयोब्ला जोङो बे बिलाइखौ थुलुंसि बिलाइखौहाय जोङो सिफ्लेनानै बेरे मोदै होनानै एसे बेरे मोदै आरो सामब्राम गुफुर होनानै जङो बे सि बिललाखौ सिफ आांलाय ओ लोङोब्ला जोंहा बै गुजुनाय बा गगा मोननाया खारोमोन आरोना नोंथां दा बेफोरो माने ओ जोङो बिदिनो फिसा फिसौ गुसुनाय एबा गगा मोननायखौ न'आव डक्टरनाव थाङालासिनो जोङो बे थुलुंसि बिलाइखौनो न'आवनो बानायनानै जोङो जानो जायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि दिनावहाय दा बेनि उनावहाय जोंहा न'आवनो मोनबावनाय आरो दंबावो जोंहा निम जायखौ जोङो ना ओ बिदिनो बिगुरनि बेराम बा माब्लाबाफोर जोङो गोग्लैनानै बा माबा मोनसे हाबा मावनानै जोंहा दो लायोब्ला जोङो बैफोराव बे निम बिलाइखौ बाहायोमोन आरोा नोंथां ओ जेराव जोङो मा बिगुराव बिगुरनि बेराम जेरै मान लुनाय बा सिथर जानाय बिदिनो मा होनो स्किन पस्ट बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो बै निम बिलाइखौहाय ओ देगलिनानै फुनोमोन बा जोङो बिनि अनगायै जोङो बेखौ दै गुदुंहाय फुदुंनानै जोङो बेखौ दुगैयोमोन आर ना नोंथा आरो सोरबा सोरबा मानिे बे निम बिलाइखौ जोङो एवनानैबो जायो आरो ना नोंथां दा बेजों लोगोसे जोङो बे निमखौहाय बेबायदिनो जोङो बिहुरनि बेराम बा सोरबा सोरबा बिदिनो उदैनि थाखायबो जोङो उदै साफा सफा जानायनि थाखायबो जों निम बिलाइखौ जों जायोमोन आरोना नोंथां दा बिनि उनावहायनो जोंहा दंबावो मानिमुनि मानिमुनिखौहाय जोङो बिदिनो बारि खनाफ्राव बा दुब्लिफ्राव जोङो मोनोमोन नोंथां दा बे मानिमुनिखौ जोङो बिदिनो गावनि देहाखौ राफोद आरो गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो बे मानि मुनिखौ बिदिनो ओ-दाउ बेदर बा गाव गोजा। बा आलुजों होनानै जोङो जायो आरो ना नोंथां। ओ-आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा ओ-उसु उसुमै उसुमै उसुमैया जोंहा मोननै रोखोमनि दङ' मोनसे गिदिर जाद आरो मोनसे फिसा जाद ओ बे मोननैबो रोखोमानो जोंहा माने मोनसेल' बा मोननैबो रोखोमानो जोंहा मोनसेल' बा होयो आरोना नोंथां जोङो ओ बे उसुमै जेब्लानाखि जोंनि देहाया एसे लोरबां जायो ब्ला जोङो लोमजा साजा जानानै जोङो जानो हाया। बा खुगाया ओ-थावनाय मोना अब्ला जोङो बे ओ- उसुमै बिलाइखौहाय जोङो बिदिनो दाउ बेदर बा जोङो आलुफोरजों जोङो संनानैहाय बा बिदै खालामनानैहाय जोङो जायो आरोना। ओ-मानि जोङो गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जों जानायखौ नुयो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ- दंबावो गोबां रोखोमनि जेरै जोंहा दङ ओ-जोग्लावरि। जोङो जोग्लावरिखौहाय जोङो न' थ'नो मोनो आरो ना बयबो। बिदिनो गावबा गाव न'आव बेखौ गायनानै लायो आरो जोङो बेखौहाय ओ-बिदिनो देहाखौ गोख्रों खालामनो देहाया जेब्ला दुरबल मोनो अब्ला जोङो बै जोगोलावरि बिलाइखौहाय जोङो जोङो मा होनो गोथाङैबो जानो हायो आरो जोङो बेखौ संनानैबो जायो आरोना नोंथां।
ओ-बेबायदिनो जोंहा दङ ओ-आमलाय फिथाइ जोङो आमलााय फिथाइखौबो मानि जोंहा मोनथियो मा आमलाय फि थायावहाय जोंहा भिटामिन सि थायो नङा होमबा नोंथां? जोङो
बे आमलाय फिथाइखौहाय जोंहा मा होनो उदैनि बा हजम जाहोनो नि थाखाय बाहजन सक्ति बारायहोनो थाखाय बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा आमलाइ फिथाइयाव गोबां ओ-भिटामिन सि थायो होननानै जोंहा मोनथियो आरोना नोंथां ओ-बे भिटामिन सिया जोङो मानो थाखाय बाहायो होमब्ला जोंहा जेब्ला माने जोंनि हारा बेगें फोर जायनाखि दुरबल जायो अब्ला जोङो बेै भिटामिनखौ नांगौ जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ-गोदोनिफ्रायनो गामियाव थाबोनानै बा हाग्रा ओनसोल।
ओनसोलफोराव थाबोनानै जोङो गोबां रोखोमनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुलि हारिनि लाइफांखौ जोङो बाहायनानै जोङो ओ-गावनि देहा खौ साखोन सिखोन लाखिनो बा बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनो जों बाहाय होयोमोन आरोना नोंथां। औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जानानै फैबाय। जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ आसा खालामो। नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनबावगोन होननानै।
औ नोंथांखौबो आसा खालामो।